हेलौ हेलौ खोनादोंना ओ खोनादोंना? आङो नोंथांजों बे फंनैसो माबा सावरायनो सानदोंमोन ओरैनो ओ आथिखालाव फरायसाफोरा मानि जाहोनाव आस'खान्दा माने फरायनायसखो गारनो गोनां जा एबा गार मानि थाखाय गारो बेनि थाखाय सावरायनो सानदोंमोन आरो
उम होम
नोंथाङा एसे फंनैसो बिनि बागै बुंनो हागोन ना?
फरायसाफ्राथ' जाहोनाथ' मोनसेल' जाहोन थाया मालाबा न'खरनि प्रब्लेमनि थाखाय ओ खायसे फरायसाया एसे फावसायनानै थानांगौ जायो।
औ
आरो खायसेया हयथ' ओ गावनि बिमा बिफानि सामलायनायाव एसे गेबनि थाखायबो माने एसे फावसायनांगौ जायो दा अनेक माने रोखोमजों मालाबा मालाबा फरायसाफ्रा एसे फावसायनांगौ जायो आरो।
औ औ
आ
बेबायदि माने फरायसाफोरा मालाबा मालाबा गावनि बिमा बिफानि माने सामलायनायजों नङाब्ला माने माब्लाबा समाव ओरैनो बिमा बिफानि आंखाल नि थाखायबो गारनो गोनां जायो। गारनानै फरायसाफोरा बेबायदि माने आस'खानदा जानानै आथिखालनि मुगायाव माने गोबां थारमाने गावनि जिउ दैदेननायाव माने माबा जानो गोनां जायो आरो जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। बेबायदि माने जेंनाखौ फोजोबनो थाखायब्ला जों माबायदि हाबाफारिफोर लानानै फोजोबनो लागोन जों ओरै
बेखौ मोनसेल' माबाजों बे जानाय नङा जेनेबा ओ जों मेनलि ओ गाइडानो मेन खोथा आरो बिमा बिफानि गाइदआनो दा मेइनलि बिमा बिफाया जुदि गाइडखौ मोजां जुदि होयोब्ला गावनि गथ'आ बबेयाव थांदो। मा रोखोमनि बे सिखारदों माबायदि गेलेदों अबेजों सोर लोगोजों बे बेरायदों सोरजों माने बेयो सावरायदों। दा अनेक रोखोमनि जोङो गथ'नि गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'नि सायाव बेखौ नायबिजिरनानैबा एसे गाइडखौ लाबाय थायोबा हयथ' एसे गथ'आ सिनसार जायो आरो एसे माबायाव फैयो लाइनाव फैयो आरो नङा होमबा। बेबायदि रोखोमखौ नुयो आरो बांसिन मेनलि माने बिमा बिफानि याव सोनारो आरो गथ' सासेया दावगानायनि खेथ्रआव बा फरायनायनि खेथ्रआव ओ बिमा बिफानि सायाव सोनारो आरो मेक्सिमाम आरो
औ औ दिथागिरिजों औ औ औ दिथागिरिनि सायावनो बांसिन सोनारनायखौ नुखायो बारु खायसे खायसेया माने नांगौखिनिखौ माने सोरबा सोरबा माने गथ'आ गाज्रि जालांनायनि गुबै जाहोनाबो बेबायदिनो जायोमोन। दिथा
औ बेबायदि औ बेबायदिनो
गथ'नि नांगौखिनिखौ आंखालखौ सुफुंनो थांनायाव खायफा खायफाया नांगौनि बारा होयोना। बेबायदि जाहोनाव थाहैफाया माने फरायनायाव गोसो गैया जालांनानै गारलाङो बेबायदि।
उम उम उम खायसे गथ'आ ओ एसे एक्टिभबो थायो जेनेबा गुबुननि खोथाखौ हयथ' मोजां खोथाफोरखौ मानिनानै सोलियो बेखौ माने स्टकआव लाखिना दोन आरो। जेनेबा मोजां खोथाफोरखौ मोजां एडभाइसफोरखौ लानानै गथ'फ्रा खायसेया गुबुननि बिमा बिफाल' नङा गुबुननि एडभाइसजोंबो मानसिया एसे दावगालांनो हायो। अनेख गोरों गोरों मानसिफोरनि एडभाइसफोरखौ बा बिबुंथिफोरखौ खोनासंनानै माने जेनेबा आं सासे फरायसा फिसाया दावगागानो गोनां जायोब्ला गथे अनेक रोखोमनि माने बेखौ माने एजेन्डा लानानै सावरायना मालाबा मेल मिथिंफोराव दा बेफोरखौ खोनासंनानै खायसे गथ'फोरा दावगालांनो हानाय बे सुबिदा थायो आरो जेनेबा गोरों गोरों मानसिफोरनि एडभाइसफोरखौ बा बिबुंथिफोर खोनासंनानै बे रोखोमजोंबो एसे पारसेन्ट साधारन पारसेन्टबाबो एसेबाबो बयथ' आपग्रेडसन बा माबा जानायनि चान्स थायो आरो
समाजनिफ्रायबो समाजनि सायाव एसे सोनारो आरो समाजनि माखासे गोरों दैदेनगिरिफोरा एसे माबायोबब्ला थुलुंगाखांफोर होयोबा माने गथ' बा मोजां जानायनि लामा लामा फारसे आवगायलांनो हायो।
थुलुंगा होननाय जिनिसा बहुत इम्परटेन्ट आरो जेनेबा दा हमना ला गोरों गोरों सुबुंफोरा बा गोरों गोरों मानसिफ्रा जुदि एसे थुलुंगाखांनाय जुदि लेक्सारफोरखौ बा माबाफोरखौ जुदि होयोब्ला हयथ' जायफ्रा गोरों माने जायफ्रा सोलोंनो गोसो दंबा मोजां एडभाइसफोरखौ लानो गोसो दं बे गथ'आ एसे दाव दावगालांनायनि चान्स थायो आरो ना
औ औ
बेबायदिबो सोनारो जेनेबा नों थासारिया मोजां जानांगोन जेनेबा बेयो मोनसेल' मोनसेल' रोखोमजों गथ'फ्रा माने ओ दावगानाय माबानाय थाया। जेनेबा नोंङो गामिनि थासारिफ्रा मोजां जानांगोन नोंनि न'खर जेनेबा जानला मोनेनला माने गाज्रि बेसादफोरखौ माने न'खरनि माने बिगोमाफोरा बाहायनो मोननाङा न'खरफोराव जेनेबा फराफुबाय थानाय समाव नङा होमबा गाज्रि भाषाफोरखौ जेनेबा न'खरफोराव रायजलायनो मोन नाङा जेन अनेक रोखोमनि थासारि नांगौ जायो आरो सासे गथ'आ बा फरायसा दावगालांनायाव अनेक रोखोमनि थासारि नांगौ जायो आरो जेनेबा नोंनि परिबेसनि सायावबो सोनारो। जेनेबा न'खरनि परिबेसा एसे मोजां जानांगौ उम
थासारिखौ मोजां बा थासारिखौ मोजां बानायना होनो हायोब्लासो फरायसाफोराबो दावगालांनो हागोन न
दा हमनानै ला नोंङो
थासारियानो गाज्रिबा जेनेबा न'खराव हमनानै फरायनोनो सुजुग सुबिदाखौ बिमा बिफाया एबा गारजेनफोरा होआबा फरायसाया बोरै फरायलायगोन
उम उम बेबो मोनसे जा आरो जेनेबा देमबा नोङो फरिफुबाय थानाय समाव गथ' गथ' सासेया फरिबो समाव ओ गथ'फोर ओ बिमा- बिफाफ्रा जुदि न'खरनि सोरबाफोर गाज्रि भाखा बु सावरायनानै जुदि दावराव दावसि खालामोब्ला बे गथ'नि खोमायाव हाबहैब्ला फरायनायफ्रा एसे गेफ्ट जायो आरो बिदि नङा होमबा बिदिनो अनेक रोखोमाव माने दावगालांनाय माने दावगालांनो हायिफोरा बेफोरावबो सोनारो आरो जेनेबा
औ औ।
बेबो मोनसे जाहोन थायो आरो ओंखायनो मेइनलि बिमा फिफानि परिबेसा मोजां एक नाम्बार आरोना बिमा बिफाया नोङो एसे डिसिप्लिन मेेनटेन खामनांगोन। गथ'नि सायाव गाज्रि नोजोरखो नोङो हयत' नों होबथानो हानांगोन। बबेजों थांदों बबेजों बेरायदों सोरजों बेरायदों सोरजों रायलायदों माबायदि जादों माबायदि माबादों बे बुस्थुखौ लानानै बिमा बिफाया सानफ्रोमबो सिनसेयाव थानांगौ जायो आ सासे गथ'खौ दावगाहोनायाव बे सोनारो आरो दा माने दा नोंथांनि बायदिबा माबायदि आं बेखिनिखौ बुंबाय जेनेबा
मोजाङै माने इयुनाव मानसि खालामनोबा गाव गावनि बिमा गिरिया मोजां नोजोर होनां जाबायदि इजिनो माने फरायनायनि सुजु सुबिदाखौ मोजाङै होनो हानांगोन थासारिया माने न'खरनि सायाव सोनारगोन आं खौनो हमदांदों आरो जेनेबा न'खराव मोजां फरायनो जानाय सुबिदा होयोब्लासो बियो मोजां फरायनानै गोजौ फारसे आवगायलांनो हागोन। ओ माने ओ समाजा मोजां जानांगोन गामि गामियाव जुदि माने बिदिनो गाज्रि हा थासारिफोर सोमजियोब्ला बे गामि थासारिजों बे उनाव बेवहाय गोरोबलांफानानै बे गाज्रि जालांगोन बेफोरबायदि नुहुरो आरो
उम उम उम
बेजों लोगोसे माने ओ लोगोनि सायावबो सोनारगोन ओ मोजां लोगोजों जाय लोगो जायोब्ला बि मोजां फारसे आवगायलांनो हागोन आरो गाज्रि लोगोजों जायोब्ला बिहा ओ लासैनो सोलायलांनानै गाज्रि जालाङो बेबायदि नुयो आरो गोबां फरायसाफोरखौनो बेबायदि नुगासिनो नालाय
उम बेबो मोनसे जाहोन आरो
औ मोजांजों मोजांजों लोगो जायोब्लासो जों मोजां फिथाइ मोनो आरो गाज्रिजों लोगो जायोब्ला गाज्रि फिथाइ मोनो होननानै बेबायदि नुदों आरो आथिखालनि मुगायाव नुगासि
औ औ दा ओंखायनो बिमा बिफाया बे गथ'खौ बबेजों थांदो सोरजों लोगो जादो बेफ खोथाखौ एसे
दिथागिरिया माने मेनलि माबा दिथा होनो हायोब्लानो माने फरायसा सासेया मोजां लामाजों आवगायलांनो एबा गावनि इयुनखौ दालांनो हायो बेखौ साननानै लायो आरो माने
उम बेनो आरो मेेन खोथाया आरो आसोल बिमा बिफानि सायाव सोनारो आरो
औ औ माने फोरोंगिरिफोरनि सायावबो सोनारो।
अ फोरोंगिरि सायावबो सोनारो
औ फोरोंगिरिफोराबो जुदि मोजां एदभाइस फोरो होयोब्ला मोजां मोजां गेदेमा सुबुंफोरनि माने माखासे ओ ओ खिन्थायैबाय थायोब्ला फरायसायाबो माने फरायनायाव गोसो जालाङो आरो बेबायद
दा स्कुलावहाय फोरो माने फरायसालियाव गथ'फोरखौ मोजां मोजां जुदि माबा खालामोब्ला
फोरोंनायजों लोगोसे माने गाम माखासे लेसनफोरखो फोरोंनायजों लोगोसे माखा बोसोनफोर होलांबाय थायो। जालांङो फरायसाया माने फरायनो गोसो जालाङो नालाय
उम उम बो बोंसो जायो। थायो बो मानो ओ गारजेन आरो फोरोंगिरि बे मोनसे रिलेसन दंना बे जिनिसा बे रिलेटेड बुस्थु ना बेयो गारजेन फरायसा आरो फोरोंगिरि दा बे मोनसे रिलेटेड माबा आरो जाहोन आरो बे जेनेबा फोरोंगिरिया जिखिनि फोरोंगोन नों स्कुलावहाय औ औ सोमोन्दो गोनां बे बेखौ नों जुदि न'आव जुदि गारजेना नायफिनोब्ला दे मा मा दोनै सिखायखो मा मा हमवार्क हरनाय जायो मालाबा फोरोंगिरिफोरा हमवार्क हरनाय जायो। दा बेखौ जों गारजेनफ्रा एसे नायफानानै जि ददेनानै दसे सम जुदि हगारोब्ला फरायसानि थाखाय बा बिमा गथ' गावनि गथ'नि थाखाय बिमा बिफाया न'आव फरायनायाव दसे सम जिरायफानानै जुदि एसे बय फोर बा माबाफोरखौ लेखाफोरखौ जुदि नायनानै जुदि बोलान नायोबा हयथ' स्कुलावहा माबायदि फोरों माने माबा
दसेब्लाबो माने दिथागिरिफोरा सम होफायोब्ला माने फरायसाखौ माने माइ बियो मा माबायदि फरायनो आगबाराय हमदांनो हायो आरो अब्लानि फरायसाया माबायदि जागोन बेखौ मिथिहैयो नालाय
बेखौबो खालामनो हायो होमबानो एसे ओ गथ'आ दावगालांनायनिसो चान्स थायो आरो जेनेबा
औ
माने स्कुलफोरावबो फोरोंगिरिफोराव हमदांना मोना आरो न'आव फरायाखै बे गथ'आ बे गथ' न'आव फरायदोंना फरायाखै आरो बिमा बिफाया बेखौ गाइड लादोंना लायाखै न'आवहाय बेखौ स्कुलाव फैनायनायनिखि फैयोबा माने जों हमदानो मोनो आरो माने बेखौ न'आव फरायदों दे होननानै आरो गथ'खौ
औ औ औ बेबायदि खालामबा नोङो फरायसाफोरा माने आसखान्दा माने जाय जाहैनाय दिथागिरिया मोजां जोथोन लाहैबाय
मेक्सिमाम मोजां जानायनि चान्स थायो आरो चान्स मोजां जानायनि चान्सआ बांसिन थायो आरो जेनेबा
औ औ
एसे जुदि नोङो स्कुलाव फोरोंगिरिफोरा फरायनायखौ फोरोंनायखौ न'आव जुदि नायफिनोबब्ला बिमा बिफाया गथ'नि माबाखौ एसे जिरायफानानै होमब्लानो एसे मोनजायो आरो
औ
आरो बेल' नङा जाहोनाव अनेक रोखोमनि जाहोन थायो दा न'आव थांनानै गथ'फ्रा फरायनो नागिरा खारथिंबाय थायो दा नों मेंनानै उन्दुयो बेनिफ्राय नेनो अखानायै फैलायबाय स्कुलावहाय फैनायनि उनाव नोङो माने फोरोंगिरिफोरा बा मेदाम मोननो फोरों थिनबा माने फरायनो थिनबा फरायनो नागिरा बिदि आरो माखासे ओंखायनो न'आवनो एसे बांसिन गाइड लानांगौ जायो आरो गथ'फोरनि थाखाय आरो गावबा गावनि गथ'नि थाखाय न'आव बिमा बिफाया बांसिन गेद लानांगौ जायो आरो स्कुलाव थ' जेनेबा नोङो फोरोंगिरिफ्रा फैगोन सिखायगोन नयथानिफ्राय मथा मथि दुथासिम बेनि उनावहाय दायतथ'आ न'खरनि नङा होमबा बिमा बिफानि दायथ' बिदि गथ'खौ नों स्कुलनिफ्राय थानानै दसे जुदि गाद लायबासो दसे उन्दु दा हराव फरायनांगो बेबो मोनसे खोथा थायो बिमा बिफानि बाथ्रा जेनेबा दसे उन्दु नोङो बेरायथिं नंला दा मोनाबिलियाव दसे फरायनांगोइदि आरो जेनेबा बाथ्राफोरा सासे गथ'नि माबायाव आरो
दे होमबा जागोन होमब ना नोंथां जोंखिनिखौनो सावहरायबाय समाबो जाबाय नालाय
औ दे जागोन दे दे औ